दा
औ खुलुमबाय नोंथां।
गिबि गिबियावनो नोंथांसिम गोजान फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन माने गोजोन बिलिनि गामनाय थाबाय नोंथां।
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे आइदायानो जाहैबाय न' बां लुनाय आरो ना।
न' बां लुनाय।
औ ओ बिदिनो न' बां लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बुजियो जे गासैबो एबा जों सुबुंफोरानो गावबागाव न' बां लुना लायो नङा होमबा।
नंगौ नंथां नंगौ।
औ जोङो न' बांखौ लुनाय जायो बेनि थाखायनो जेरै हमनानै ला जोङो अखा बारफैनायनि थाखाय अखा फैबोब्ला जोङो जेब्ला अखानिफ्राय ओ मा मा होनगोन बेखौ अखानिफ्राय बसि औ अखानिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो जेब्ला बार फैगोन अब्ला बारनिफ्राय रैखाथि मोनगोन बेबादिनो औ गोबां गोबां जाहोननि थाखाय जोङो न'खौ लुना लायो आरो न' न' जोङो गासैबो बुहुमनां सुबुङानो गावबा गाव न' लुना लायो बेबादिनो सुबुं सुबुङाल' सुबुं माहारियाल' नङा बेबादिनो जोंनि हाग्राफोराव मोननाय जिब जुनार बेबायदिनो दावमा दाावसा बेफोरबो गावबाागाव न'आव लुना लायो नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां।
औ ना ओ न' न' बां लुनाय होननानै बुङोब्ला जोङो न' होनोब्लाथ' जों सुबुं मारिया मोननै रोखोमनि न' लुयोै जायगायाव जोङो पाक्का एबा औ पक्का आरो हानि एबा औवानि नङा होमब्ला।
औ नंगौ नं
बेबायाददि मोननै रोखोमनि लुनाय जायो। जेराव जोङो फारसेथिं नायोब्ला जोङो ओ पाक्कानि न' लुनोब्लाथाय जोङो ओ गिबि गिबियावनो जोङो न' पाकानि न' लुनो थाखाय जोङो न' जायगाखौ जेसेबांखि नांगौ एसेबांनो नायगिरना लानांगोन बेनि उनाव जोङो पाक्कानि न' लुनो थाखाय बेबायदिनो जोङो
पाकखानि न' लुनो थाखायथ' जोंनो गोबां रां नांगोन नङा हब्ला नोंथां? बेबायदिनो जोंनो पाकानि न' ल्लुनो थाखाय गोबां रा रां नांगौ जायो औ बेबादिनो जोङो जुदि जोङो पकानि न' लुनो गोसो नाथाय जोङो रां गैया अब्ला जोङो बेबाददिनो जोङो बेंक फोरावबो जोङो फैसा दाहार एबा जायखौ जों बुंनानै होननाय जायो लन नङा होमब्ला न थां औ जों बेबादिनो बेंकफोराव जोङो सोरखारनिफ्राय ओ लन लानानै जोङो पाकानि न'फोरखौ लुनाय एबा नोंनि नांगौ बेसादफोरखौबो बेंकफोरनिफ्राय ओ लन लानानै जों नांगौ बेसादखौ बायनाय ह जेरै जोङो ओ पाक्कानि न'खौ लननि फैसाजोंबो बेबायदिनो न'बो लुनाय हायो बेबायदिनो जोङो गोबां ओ जोंनि सुबुं मारैनि गेजेराव एबा बेफोरबायदि सोलिनायखौ जों नुनो मोनो। बेबादिनो पाक्कानि न' लुनोब्ला जोङो गिबि गिबियावनो ओ रड सिमेन्ट बाला अन्थाइ दा बेफोरखौ लाबजोबनांगोन नङा होनोमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो मिस्ट्रि लाबोनानै बेबाद बिन न'खौ गिबिनिफ्राय लानानै ओ जोबजासिम जोंङो मिस्ट्रिनो खामानिखौ होनांगोन ओ बेबादिनो जोङो गिबि गिबियावनो बेफोर इता बेफोरबादि ओ बाला अन्थाइ सिमेन्ट बेफोरखौ गासैजों गासैबो बुस्थुजों जोङो न'खौ फसंबाय बेनि उनाव जोङो ओ ला साथारालागै जोङो बेबायादिनो थिं देबाय। थिं देनायनि उनाव जोङो होगोन ओ बेबायादिनो जोंनि पाखानि अवालाव जोंथ' कालारा नांगोन नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नों
औ बेबायाददिनो नलुनाथ' खालार बे बेयाव फासथ ओ गिबि गिबियावनो जोङो ओ जोंनि पाखानि वलाव जोङो फुथिनो ग्रोगोन नङा होमब्ला?
नोंगौ नोनथां नांगौ।
औ बेनि उनाव जोङो कालारखौ होनाय जायो आरो नोंथां बेबायादिनो जोङो न'आ जेब्ला कालार स आलार होखांनानै न'आ मोजां ओंखारो अब्ला जोङो न'आव बे न'आव थानो हानाय जाहैबाय आरो ना नोंथां।
नंगौ नथां।
औ बेबदिनो न' नांगौ बायदि जोङो लाइटनि सुबिदा बेबायदिनो जानाय लोंनायनि जायगाफोरखौ जोङो गावबाागाव ओ सायख'नानै लानाय जायो आरो फारसेजों जोङो जोङोफ फारसेजों जोङो हानि न' हानि न' होननानै बुङोब्ला जोङो गिबि गिबियावनो हानि न' लुनो थाखाय जोङो जायगाखौ लाग्रोबाय सेराव लुगोन जायख नागिरनायनि उनाव जोङो हानि न' एबा ओ जोङो औवानि न' बुंजायो बेखौ जेब्ला जोङो हानि एबा औवानि न' लुनो थाखाय जोङो जायगाखौ ननायागिरनायनि उनाव ओ बेबायदिनो औवाखौ जोङो बारिनिफ्रायबाबो मोनो नङा होमब्ला न थां
मावनांगौ नोंथांनांगौ थारैनो।
जोङो जोंनि बारिनिफ्राय बे औवा जेसेबांखि औवा नांगौ बेफोरखौ बेफोर औवाखौ जोङो गिबि गिबियावनो दाननानै लाबोग्रोबाय बेनि उनाव जोङो ओ जागायबाय ओ खुन्था गायनाय खन्था गायनायनि ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो खुन्था गायलाय गायाय जेसेबांखि खुन्था नांगौ बेसेबां गायनायनि उनाव जोङो खुनथा गायखांनायनि उनाव ओ बेबायदिनो जोङो बेरानि थाखाय औवाखौनो बेरा होन आरो नोंथां
उम उम नंगौ नोंथां नंगौ
बेबादिनो औवाखौ बेरानायनि उनाव जेब्ला बेराफोराबो गासैबो ओंखारबाय बेनि उनाव जोङो ओ उखुम-उखुम मुदानि खामानि फैलायबाय नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां
औ उखुम मुदायावथ' दानि जुगनि न' लुनाय बुङोब्ला जोङो ओ गासै खौबो बेबायदिनो उखुम मुदाहायाव जोङो थिं होनानै थिं होनायनाय नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां
औ जों नाथाय जोङो थिंखौथ' जोङो न'आव बानायनो हायाबा जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव जों न' न' न'आव बानायनायखौ जों नुनो मोना बेबायदिनो नांगौ जानाय थिंखिनिखौ जोङो गलानिफ्राय लाबोगोन बेनि उनाव जोङो थिंगौ सायाव उफुं मोदायाव देसथाबगोन बेनि उनाव फैलायबाय जोङो' न'खौ जोङो हाजों लिरांगोन नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो न'खौ हाजों दैजों गलायनानै ओ हाब्रु खालामनानै न'खौ लिरनाय जायो बेनि उनाव जेसेबांखि लिरनांगौ लिरनायनि उनाव जोङो बेनि उनाव जोङो बे न'खौ थानो हानाय एबा ओ संनो हानाय खावनो हानाय बेबायदिनो जायगा बानायनानै इसिं एबा हाग्रा न' बानायनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथों नंगौ
बेबायदिनो जोंनि ओ थानायनि ओ न' बां लुनायखौ बेखौनो बुजिया आरो ना नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो बे न'फोरखौ जोङो लुनाय जायो नाथाय जोङो गोदोनि दिनाव ओ उखुम मुुदाफोरखौ जोङो आबै आबौमोननि समाव ओ थोरै आग्राखौ नुनो मोनोन आरो ना नोंथां नङा होमब्ला
नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथां नोंथाङाबो बे न' बां लुनायनि सोमोन्दै एसे बुंन होदो
औ नोंथां न' बां लुनाय औ न' बां लुनाय होनोब्ला गिबिसिन्थाराव ओ न' होनोबा मानसि सुबुं अनजिमा जाय जोङो ओ बारहुंखा अखा दैफोरनि थाखाय दैफोरनि दैफोरनि खहानिफ्राय जोङो ओ गावखौ संरैखा खालामना लाखिनो थाखाय जों न' बां गावबा गाव न' बां लुनाय जायो। नङा होमबा नोथां? औ औ जायखिजाया जिब जुनार हाग्रानि जिब-जुनार दावसिन दाउला बेफोरनि माबायाव रैखाथि लाखिनो थाखाय जों न' बांखौ लुनाय जायो। न' बां बुङोब्ला जोङो न' बांखो गिबिसिनथाराव जोङो हानि न' हानि एबा ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि हानि न' नङाबा औवा औवाफोरजों बानायनानै लानाय न' बिदिहाय आरो लोगोसे जोङो दानि जुगावथ' न' बां होनोब्ला गोबां गाव गाव थान-थानायखौ जोङो बांसिनै साखोन सिखोन लाखिनांगौ जायो। लाखिना- लाखिनायखौ ओ एसे माबा माने मा होनगोन बे डेभेलपनिफ्राय डेभेलपसिन मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालांसिनबाय थानायखौ नुनो मोनदों बेनि थाखाय जोङो दानि जुगाव फाखा न' जेराव जों इताजों बानायनाय इता सिमेन्ट बाला, अन्थाइ बिदिजों बानायनाय पाका न' नुनो मोननाय जाबाय। गोबांसिन औ बेनि उनाव आरो आरो गुबुन सोहोरफोरावथ' जों नुनो मोनो ओ बिदिहायनो साद लुनाय एबा जोङो सात सात थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बिदिहाय लुलांनायखौ नुनो मोनो। गोबांथार औ सोर ओ सोहोर ओनसोलफोराव ओंखायनो जोङो न' बां लुनो होनोबा जों गिबिसिनथाराव ओ गामि ओनसोलनि न' बां, गामि ओनसोलनि न' बाङाथ' गोदो गोदाय जोंनि ओनसोलफोराव ओ औवा गिबियावनो औवा लाग्रोबाय औवाफोरखौ दाननानै खुन्था बानायबाय खुन्था बानायनानै बेरानि थाखाय औवा जिरबाय औवा बानायबाय औवा बानायनानै जोङो बिथाखौ एसे गोजौ खालामनानै हाखो खोनानै लाग्रोनाय जायो। बे हाखौ खोनानै लानानै जों खुन्थाखौ गायना लाबाय खुन्थाखौ गायना लानानै सायाव जोङो गोदो औवा बानायनानै औवादों ओरै बेरा ओ मा होनगोन ओ नाव ओ न' रुवा बिदिहाय होननानै बुंनाय जायो आरो बे औवा बानायनायखौ औवा लानायखौ। बेजों जोङो थोरि हाना लायोमोन सिगाङो गोदो थिं बायनो थाखाय रांबो गैयामोन। जायनि थाखाय जों थोरिफोर थोरि ओ गावबा गाव उम फोथारफोरावनो थोरि थानायफोरखौ थोरिखो हानानै बेखौ फोरानना लानानै थोरिजों न' लुनाय जायोमोन। उखुम मुदायाव ओ जेराव जोङो ओ साया मोननो थाखाय आरो अखानिफ्राय ओ होथे अखाखौ होथेनो थाखाय अखाया जेनेबा जोंनि उन्दुनाय फोराव माबा गोलैयै बिदिहाय जानो थाखाय जोङो ओ सायाव थ' होखानांगोन बेनिखायनो जों बेखौ थोरिखौ बाहायनाय जायोमोन। दानि खौ नुनो मोनबाय दानि जुगाव ओ थोरिखौ गोबांथार थोरिखौ बाहायला थिं थिंफोर बाहायनायखौ नुनो मोनो। थिं, थिंखौथ' जोङो थिं बायनो थाखाय गलानिफ्रायसो लायनो गोनां जायो थिंखौ। बिदिखायनो औवानिखौ बेखौबो औवानि आरो औवानि बानायनायखौ जोंनि ओनसोलफोराव दाबो दं ओ औवा बानायनाय औवा बेखौ खुन्था बानायग्रोबाय। बेनि उनाव जोङो बेयाव औवानि बानायब्लाबो दानि जुगाव काट दंफां काट नांगौ जायो काटखौ जों हाना लाग्रोबाय हाना लानानै काथखौ जोङो दोना लाबाय दोना लानाय थिनखौ बानायबाय लोगोसे जोङो न' इन्जुरफोरखौ बेराफोर होबाय न'खौ लिरना लानांबाय बिदिहायनो न' जायो। एसे आरो पाक्कानि न' होनोबा जोङो ओ पाकानि इथा इथाखौबो गलानिफ्रायसो बायना लानांगौ जाबाय इथा बायना लाबोनानै सिमेन्ट बायनांबाय अन्थाइ बायनांबाय बिनि थाखाय न' लुग्रा न' लुग्राया जाबाय बे गुबुन माने मिस्ट्रि नांगौ जायो जोंनो बे न' लुनायनि थाखाय ओमफ्राय मिस्ट्रि मिस्ट्रि बाहायबाय मिस्ट्रिखौ जोङो हाजिराफोर होनानै बिदिनो रां होनानै लुहोनाय जायो। बिदि लुनानै जोंङो औ मिस्थ्रिखौ लगायनानै बिदिहाय लगायनाय न'खौ लुहोनाय जाबाय इथाजों गाथनि खालामबाय सटारं खालामनानै सिमेन्ट होनानै मस्ला अन्थाइ बाला लगायनानै इथाखौ गाथनि खालामनानै न'खौ लुबाय लुनानै ओ बेखौ लुनानै आरो बेखौ आरो सिमेन्ट गोजा सिमेन्टजों बालिजों बेखौ मिक्स खालामनानै बेखौ ओ इटानि जिं सिङाव ओरै बेखौ प्लास्टार बुंनाय जायो प्लास्टार बानायनानै बेखौ मोजां समायना नुहोनाय बायदियै बेखौ आरोबाव गाखोननायनि उनाव कालार फोनो गोनां जायो जोङो कालार फोनो आरो कालार फनोला कालारफोरनो थाखायथ' जों गिबिसिनथाराव फुटिंफोरनांगौ जायो नोंथाङा बुंनाय बायदिहाय फुथिं फोनबाय फुथिं फोनना लानानै फुथिंनि उनाव कालार गावबा गाव सायख सायख'नानै दोननाय कालारखौ लगायनाय जायो बिदिखायनो लगायनानै जों मोजाङै समायना नुहोबाय बिदिहाय दानि जुगावथ' सम समायनानिफ्राय समायना सिन नागिरग्रा जाबाय सुबुङा थानो थाखाय जानो थाखाय जायखिजाया बेनिखायनो बिदिहाय न'खौ लुनाय जायो आरो लोगोसे सायाव थिं दोबाय बिदिहायनो जोङो थानानै थायो आरो साब सिखोनै साखोन सिखोनै दानिया न'खौ लुनानै मोजाङै थानाय जायो बिदियनो न' लुनाया जायो नोंथां
ओ नोंथां ओ सम बायदियै जोंनि रायलायनाय समा जोब्बाय बेनिखायनो नोंथांनिसिम एसेबां हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय साबायखर नोंथां औ गोजोनथों औ नोंथां